हेल' नथां। नोंथाङा फर
औ नोंथां ओ आङो बे समावहाय नोंजों ओ माखासे ओ गोनांथार आयदानि सा हाय ओ सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादोंमोन ओ दा नोंथांनाव माबाफोर सावरायनो गोनां आयदाफोर दं नामा
औ दङ नोंथां सावरायनोबाथ' जोंहा सावरायनो थाखाय गोबां दोङो मानो होनोब्ला। सरायनांगौआ जोंना जोबनो थाङा। बेनिखायनो नोंथांजोंनो आङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। माने बे आयदायानो जाबाय सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै। बे सोलोंथायानो जाहैबाय जोंनो मानो नांगौ सोलोंथाया जोंनि थाखाय मा खामानि होयो आरो सोलोंथाइया जोंनि सुबुंनि जिउआव मा बान जायो बे सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सांग्रोबाय आरो नोंथां। औ बे सोलोंथाइ होनोबथ' गुबैयै। सोलोंथाया जोंनि सुबुंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बाहागो आरो नोंथां एबा गोनांथार आयदा सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुङा जिउआव जोङो मा होनो जाफुंसार जानो हानाय नङा होननानै जोङो बुंनांगोन। मान होमब्ला। सोलोंथाइ गैेब्ला जिउ मोनसे दैदेननाया गोरलै नङा सोलोंथाइखौ जिउ मोनसे दैदेननायाव। मोनसे नांथारगौ जानाय मोनसे बाहागो आर सोलोथायानो जाबाय मानसिखौ मा होनो ओ मा होनो गियान होयो ओ बुजिनो रोङिखौ बुजिनाय। खालामो नोंथां बे सोलोंथाइखौ जोङो। मा होनो हारसिङैनो मोना आरो नोंथां। बे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो गिबियावनो गुबुन सुबुं नांगोन। बा समाजजों थानानै न'खरजों थानानै बिदिनो ओनसोलाव थानानै एबा। बायदि बायदि जायगा दावबायथिनानै जोङो। सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बे सोलोंथाइ खौनो बुङो नोंथां। माहोनो जोंनिया नरमलम सोलोंथाइ होनना माने बेयाव जे बो फरमेल गैया आरो ओ जायखि जाया जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो जेराव मेरावनो जोङो। नाथाय जोङो इन फरमेल ओ इडुकेसन होनना बुं-बुंनांगोन बे जाबाय माने जों बेयाव आयेन खान्थि बायदियै जोङो सोलोंनो मोनो आरो नोंथां बै सोलोंथायाव। बे सोलोंथाइ मानो थाखाय जोंनो नांगोर मोनसे जायगा बे जायगायानो जाहैबाय जोंनो फरायसालि। बे फरायसालिखौ जोङो थांनासो जोङो बे जायगायाव जोङो सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो नोंथां। बे सोलोंथाइखौ लानो थाखा गिबियावनो जोङो मा होनो ओ फाउन्डेसन एबा जागायजेेननाय। बे बेयाव थांनो नांगोन जों जेरै जेरै जोङो उन्दै बैसो दा जोङो जेरै' थाम ब्रै बोसोर बा बोसोराव लागै जोङो मा खालामो गथ'खौ बै अंगनबादि सेन्टाराव जोङो हेंगार हरो। माने बेयाव बे गथ'आ जेबो रोङा जेबो सिनाय मोना खालि बियो रोंगौ माने बि बिमा आइ आफा ओ ओंखाम जानि आं बिस्कु जानि मेथाइ जानि बिद थख्ल' बिथाङा रोंगौ आरो बे समाव बिथाङा अ आ क ख जेबो रोङा। बेयाव थांनानै बिथांखौ अ आ ख ख खौ गेलेनायनि गेजेरजों बि-बि-बिसोरखौ फोरोंनाय जायो आरो जेरै बायदि बायदि मा होनो सोलोंथाइ खान्थिजों मा होनो बायदिसिना गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनजिमा आरो हांखोखौ सिनायजेननाय खालामो आरो बे अंगनबादि सेन्टाराव बेनो जाबाय गिबिसिननि थाखाय जेनेबा फावनदेन फाउन्डेसन स्टेज होनना बुङो नोंथां बेनि उनाव फैयो जोंहा मा होनो प्राइमारि लेभेल माने गिबि बि सोलोंथाइखौबो होनना बुङो बेखौ बेयो जाहैबाय ओ जेरै क्लास टु बा अवान निफ्राय माने क्लास फाइभसिम जायो आरो नोंथां बे प्राइमारि स्कुलाव एबा ओ गुदि सोलोंथाइ होनना बुङो बेखौ गुदि सोलोंथाव जोङो बे गथ'खौ हगार हरोब्ला जों मा गुदि सोलोंथाइ गथ'खौ जोङो मा होनो फोरोङो आरो बेयाव जों गासैखौबो गावनो रोंख थांल नालाय बेखौ जोङो जा रोंगौ बेखौ जोङो लेखायाव थानाय बायदियै फोरोंलाङो लेखा फोरोङो सि हांखोफोरखौ मोजां सिनायो सानजाबनो दाजाबनो गासैखौबो जोंङो बेयाव फोरोंनाय जायो आरो नोंथां बे गुदि सोलोंथाइ खान्थियाव बे गुदि सोलोंथाइ खान्थियावनो जोंहा सोरखारनिफ्राय गोबां मा होनो हेफाजाब मोनो जेरै
ओ मा होनो सोरखारनिफ्राय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गाससिबो फ्रियावनो फैयो माने गथ' फिसा-फिसाखौ बेयाव जोथोन लानांगौ आरो गथ'खौ माने मोनसे जौगाथाय लाबोनो थाखाय मेलेमारि जौगानाय बेनिसायाव बिथिं जौगानाया गासैबो बिथिंनि जौगानायखौ बेयाव नोजोर होनाय जायो जाहाथे गथ'आ मा जेबो खैफोद गैया रों गोरोङो मानोे सोलोंथाइखौ आबुङै लानो हायो सोलोंथाइखौ आबुं खान्थि नेम बायदियै मोननो हायो। थाखायनो बे जोंनि राइट टु इडुकेसन पलि-पलिसि आरटिकलस जिबानि गेजेरजों एबा ओ बिनि गेजेरजों मा बे फरायसाखौ फोरोंथाय होयो आरो नोंथां बेनि बेनिफ्राय जोंङो बे सन्थेब बारग'नाव जोंनो गेजेर सोलोंथाइसिम थाङो नोंथां बे गेजेर सोलोंथाइसिम दैथायहरो जेब्ला गेजेर सोलोंथाइ होनना बुङोबा जोङो थाखो द'निफ्राय थाखो दाइनसिम बेखौ जोंङो गेजेर सोलोंथाइ एबा आपार प्राइमारि स्कुल होननानैबो बुंनाय जायो जों नोंथां बे फरायसालियाव जों गथ'फोरखौबो बिदिनो एसे गोरासिन एसे गोरोंसिन जाथों जानायनि सोलोंथाइ खान्थिजों जोंङो सोलोंहाय जायो बेबायदिनो बेनि उनाव जोंहा गोजौ सो गोजौ सोलोंथायाइयाव लाङो जोंहा जेरै हाइ स्कुल बे क्लास नायननिफ्राय क्लास तेन सिम जोंहा गोजौ सोलोंथाइ होनना बुङो बेयाव जोंङो दैथाय हरो बेयाव दैथायनाय हर अब्ला बेयाव गोबां खान्थि आरो नेम खान्थिजों फोरोंनानै गथ'फोरखौ गोख्रों खालामनाय जायो आरो बेयाव जोबोद स्ट्रं खालामनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय ओ बेयाव बेनिफ्राय जोंहा मेट्रिक आनजादखौ बेयावनो लिरनानै उथ्रिसा रनानै गावबा गाव थांखिजों सहैनो थाखाय सोरबा डक्टर इजिनि थाखाय गावबा गाव लाइनाव सोरबा आरिमु आयदायाव सोरबा कमार्स लाइनाव सोरबा मा होनो इन्जिनियारिं आव थांनो थाखाय साइन्सव लानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थांनानै के ओ मा होनो कलेज एबा बेखौ मा होनो सोलोंसालि माने जौ मा सोलोंसालि होनना बुङो बेयाव मुं थिसनलाय लायो आरोना जौमानिफ्राय थाङो जोंना मुलुगसोलोंसालियाव थाङो मुलुग सोलों सोलोंथाइ लानानै जोंहा गोबां मा होनो गियान आरजिनानै बेनिफ्राय जोंङो पास जानानै सोरबा डक्ट'रेट सोरबा पिओइसडि बिदिनो खालामनानै गावबा गाव माबाखौ मा होनो सोलोंथाइनि नेम बायदियै मोननाय मा होनो नोंहा बेसेबां सोलोंनो मोनखो बिनि सा सार्टिफिकेट एबा फोरमानलाइखौ लानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदि लाखांनानै गावबागाव लाइनाव जेरै सोरखारि साख्रि मावनोबा बेफोर फोरमानलाइ बियोब्ला होनो हानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां आंनि सोलोंथाइनि गेजेराव बुंनांगौआ बेखिनियानोसै दा नों थाङाबा आंनो फोरमायबावनो हागोन नामा? सोलोंथायाइयाव माबाफोर आरो था आंनि थाब थाबावलांनायखौ नोंथाङा आंनो आबुंयै फोरमायबावनो हागोन नामा।
अ थ आङो जेनाखि नोंथाङा बुंलांनाय सोलोंथाइनि सोमोन्दै थ' बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों दा आंबो जेनाखि ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरोबाव खनसे जावलिफिननोसै दा जोंङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जा सोलोंथाइया जाहैबाय मोनसे खान्थि जेरावहाय जोंङो गासै ओ मानसिनि गोसोआरि जौगानाय देहायारि जौगानाय मेलेमायारि जौगानाय बेखौ बियो सरजाफानानै लायो। सोलों सोलोंथायाइ जो जाबाय मानसिनि मोनसे सोलोंनांगौदि मानसिनि सोलोंनांगौआ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोबनानै थाङा। ओ मानसिया सामफ्रामबोनि जिउआवहाय जे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोलोंनो हायो। जुदि बियो सोलोंनो गोसोब्ला आरो मावनो गोसोब्ला। बेबायदिनो सोलोंथाया सासे मानसिखौ जेन'बा गोख्रों नोगोरारि बानायनायाव आरो समाजजों गोरोबना थानायाव गोबाङैनो हेफाजाब होयो। मोनसे सोलोंथाइसो सासे मानसिखौ मोनसे मोजां लामा दैथाय हरनाय बा बिनि जाफुंहोनायाव हेफाजाब होयो। सोलोंथाइ गैयै सासे सुबुङाहाय मोनसे बैथा गैयै नाव बायदि बेयो बारा जेरै थाङो बेजोंनो थांफायो दा बिनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगोन आरो दा सोलोंथाइ मोननै रोखोमै सोलोंनो हायो सोलोंनाया जोंना मोन बे रोखोमनि जायो जे जोङो फरायसालियाव सोलोंनाय आरो फरायसालिनि बाहेरायाव सोलोंनायनि फरायसालियाव सोलोंनाया जाहैबाय फरायसालिनि माखासे फराफारि आरो नेम खान्थिफोरनि गेजेरजों मावफुंजायो। बै फरायसालियाव फरायसाया जे मा आयदाखौ फरायनांगौ मा आयदाखौ फरायनाङा बबे बबे मोनसे आयदानि गियान थानांगौ बेफोरखौ गासैबो मेलेमजिबिफोरा नायबिजिरनानै बैफोराव बै मानसिनो गोनां जानाय गियाननि सोमोन्दै मोनसे आयदा बानायनानै बैफोराव थिसननानै होनाय जायो। जाय आयदानि गेजेरजों बे फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनाय जायो आरो फरायसाफोराबो सोलोंनानै लानाय जायो। बेबायदिनो फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जायो आरो फरायसालिनि बाहेरायाव माब माबोरै सोलोंथाइ लायो होन्नानै बुङोब्ला जे मानसिया गावनि सरासनस्रा सामफ्रोमबोनि जिउआव बा जिउ खुंनायाव माखासे खामानि मावथायनि गेजेरजों माखासे गोबां जेनाखि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो बा मावनायनि गेजेरजों मानसिनि सोलोआ लासै लासै थांलांनो बा बारायलांनो हमो। मानोना जोङो मोनसे बुस्थु मुवा बेसाद बानायनो सोलोङोब्ला जोङो बेखौ गिबियाव बारा रोङा जायो आरो उनावहाय जेब्लानाखि जों बेखौ बाला बानायनानै नायलांबाय थागोन। अब्ला सासे मानसिया बेखौ गोख्रैयै खालामनाय जागोन बा साबसिनै बानायनो हागोन ओ बेबायदियैनो जोङो ओ जेनाखि ओ सोलोंनो हायो दा सोलोंनायनि गेजेरजों बा सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ आथिखालावनो जों नुनो मोनबाय जे गोदोनि सासे थासारिजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला जे ओ गोबां जौगानायखौ ओ नुनो मोनबाय मानोना जोङो गोदोनि समावहाय ओ जोङो खोनानो मो नौ जे सुबुं माहारिया जोबोद गोग्लैसोनायमोन बा जोङो जारिमिनफोरावबो मोनबोबायमोन मानोना बै समावहाय जेनाखि सोलोंथाइ रोङा सुबुंफोरनि गेजेराव ओ बारा नांस'फैयाखैमोन ओ दा लासै लासैसो बे सोलोंथाइनि सोराङा गोसारनानै ओ सुबुंफोरनि गेजेराव जेनाखि ओ ओ समाजाव गोरोबलायनानै थानो हानाय ओ बा ओ गावनि जिउखौ मोजाङै दै दिनखयथिनो हानाय मोनसे आब्रुथि गोनाङै सोलिनाय ओ ओ नेमखान्थि मानिनाय दा बैफोरो ओ लासै लासैयै ओ मानसिनि गियान जौगाबोनायजों लोगोसे ओ गासै गासैबो जौगालांगासिनो दङ ओ दा ओम बेबायदि मोनसे ओ बिथिङाव जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला जोङो ओ ओ जे गोदोनि समावहाय हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ लानाङा होननानै ओ बुंनानै दोननाय जायोमोन ओ नाथाय आथिखालाव बैफोर बै सोलोंथाइ लाना ओ होननायनि बेलायाव औ गोबां जेंना जालांनायखौ साननानै ओ आथिखालावहाय ओ जोङो ओ हिनजावसाफोरनोबो हौवासाफोरबायदि समाज सोलोंथाइखौ होनाय ओ नुनो मोनोसै मानो होननानै बुङोब्ला सासे हिन्जावासो ओ न'खरनि ओ गुदि गाहाय मानो होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे न'खरखौ सामलायनायाव सा से हिन्जावा जोबोरैनो बिहोमा होयो। मानोना बियो सासे गथ'खौ गोरलैनिफ्रायनो ओ खाङो बायो फेदेरो फोलावो गथ'आ जोनोम जाजेननाय लोगो लोगो बिमानि आखायाव देरो बिमानि आखायाव देरनाय हिसाबै बियो बिमानिफ्राय आखल आखुखौ सोलोंनानै लाग्रोयो बिमाया जेन'बा ओ सोलोंथाइयानो गैयाब्ला बा बेनाव आखा फाखाथि बा रोंगौ थि गैयाब्ला दा बे गौ बायदि जोथोन लानो रोंनाय नङा फिसाखौ मोजां लामाजों दिन्थिनानै ओ लांनो रोंनाय नङा दा बेबायदि मोनसे असिलायाव ओ बेखौ बुजिनानै आथिखालाव जे ओ सोलों ओ हिनजावसाफोरखौबो समान सोलोंथाइ होनाय जाबाय बे जोबोरैनो जादों ओ दा बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ गोबां गियान गोनां जानाय ओ फोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो जोङो सोलोंथाइ ओ गैयाबा जोंनि समाजा गाहायाव गोग्लैलाङो आरो जोंना ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो दावगायोब्ला जोंना समाजा जौगागोन ओ बेबायदिनो ओ जोंनि जेनाखि थांना थानायाव सोलोंथाया गोनांथार नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा ओ समाबो जाबाय दोनथ'नोसै
नोंथां दे गोजोन्थों